हेल' नोंथां अ नोंथाङा खोनादोंना? आंनि माथोखो ।
औ औ खोनादों नोंथां। औ आं नै नोंथांनि मोनसे आयदायाव सावरायनो थाखाय माबाखौ फन हरनाय जादोंमोन आरो नों थाङा फ्रि दंबा सावराय जागोन बा?
औ हागोन नोंथा हागोन।
जोंङो आयदाखौ सावरायनो नागिरदों दैबाना ओ नोंथाङा दैबानानि बागै एसे फोरमायना होनो हागो?
हागोन नोंथां हागोन। आं दै बाना होनबाथ' दा दासान्दि जोबोर हाखर-हाला दैमा दैसा बायदिसिना लोमसावनानै जोंनि गामि ओनसोलाव दैया ल लुफाव लुफावनानै लोमसारनानै। जोबोर ओम जानाय लोंनाय मोसौ मैसो बायदिसिनाखौ जोबोर खहा खालामो दै बानाया ओम गोदो बारा हाखर हाला बैफोरो थौले गोथौ गोथौमोन नाथाय दा मानसिफोरा बेफोर हाफोराव जोबोर बायदिसिना जाबोर जथुर खालामनानै दैमा दैसाफोरखौ थौलेखामबाय बेनि थाखाय बेनि जाहोनावनो एसे अखा हाबोन दा जोंनि जोंनि ओनसोलाव दैबाना सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो। दै दै बाना जाबा जोबोर खहा जानायखौ नुनो मोनो दा जोंनि बे ओनसोलाव
औ।
न' बां जानाय लोंनाय न' फिनाय जुनार बायदिसिना थानाय बिसोरनि जानाय जोबोर खहा जानायखौ जानायखौ नुनो मोनदों।
औ।
नाथाय जोङो बे दैबानि बानानिफ्राय जोङो बारग'नोब्ला जोङो। हा गावसोरनि थाग्रा हाफोरखौ गोजौ गोजौ आरो माथावरिफोरखौ जोङो गोजौ खोनानै बेयाव थानायनि राहा खालामनांगोन
औ औ
फरायसाफोरनि थाखायबो दैबानाया जोबोर खहा गोनां बेसो रो मोजाङै फरायसालियाव थांनो मोना बेसोरो लामा दथाफोरा बायनानै थाग्रा गामिनि स्कुलखौबो लोमसावजोबनानै स्कुलखौ
औ
बन्द' एबा स्कुला खुलियै बेखौ जों नुनो मोनदों
औ
दै बानानि जाउनाव जों गायनाय माइ माइ बायदिसिना ना मैगं थाइगंफोराबो खहा जानाय मोनदों दैबाना दै बानाया दै बानाया जोबोर दै बानायाव जोङो फारसेथिंबो मोजां दै बानाया फारसेथिं गाज्रि
औ।
दै दै बानाया बुङोब्ला जेरै दैयाव दैयाव फायफानाय हासारफोरा जोंनि माइ फोथारफोराव बेफोराव फोथार दुब्लि बेफोराव जों हासारा गोबां जानायनि जाहोनावबो जों दै बाना जोबनायनि उनाव मैगं थाइगं बायदिसिना गायोब्ला बायदिसिना गायोब्ला बे हासार थानायनि जाहोनाव मैगं थाइगङा जोबोर जायो आरो फारसेथिं जों दैबाना जानाय लोगो लोगोनो जों बेनि सिगां बेनि सिगाङाव जोङो सांग्रांथि लानांगोन जोङो जाय जायगायाव दैबानाया
औ।
बैसांनि न नङाबा जोंनि हाग्रा माथौरिफोरखौ गोजौ खोनानै मोसौ मोसौ दाउ अमाफोरखौ जों बेयावनो दोननांगोन नङाब्ला जों मा थांना थानायनि राहाया बाहाय गोब्राब जागोन जों बेनिखायनो जों बेफोरखौ फाननानै दै बानानि गाव उम खहा जानायनिफ्राय बारगनो जों सांग्रांथि लानांगोन आरो
औ औ।
नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ गुबैयै जाबाय दै बानाया थ जोंना बोसोरफ्रोमबो जाबाय थायो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोरबा जाबोगासिनो दों दैबाना बे दैबानानि गुबै जाहोनानो जाबाय ओ मा होनोबा अखा गोबां अखा हानायनि जाहोनाव जायो आरोना दैबानाया ओ बे दैबानायाव गोबां ओ दैबानायायाव गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनबोयो आरोना जेरै ओ ओ लो मा दैबानानि जाहोनाव जेरै दैमाफोरानि दैया बारा जानानै जेरै न बां न बांफोरखौ सिलिं ओ लोमसाव होजोबनानै मानसि दुमसि एबा जिब जुनारफोरखौ सिलिंखार बिलिंखार खालामना नुनदोयो आरोना जोङो बे दैबानायाव ओ गोबां सुबुंफोरनि खहा जायो मानो होनोबा बिसोरनि न बां लोमनानै होमबा सुबुंफोरा थानो थाखाय जायगा गैयि जायो एबा गोबां बे दैबानानि गेजेर जोहै गोबां बेराम आजार एबा गेदेर जिब जुनार फैफायो आंना बे जिब जुनारफोरा मानसिफोरनि थाखाय गिथावना आर ना जेरै जिबौ गोदोर जिबौ फैयो एबा गुबुन गोबां बिबायसाना आरोना जिबु उनु फैफायो बे गिनो लागा आरो बे दैबानायाव गोबां बेमार फैनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै गिबि बेरामा जाबाय कलेरा बेराम राम बे नोंथाङाबो खोनाखाबाय जानांगौ ना औ बे कलेरा बेरामा जाबाय खिनाय आरो गोबानाय जाहोयो आरोना बे कलेरा बेराम जाहैयो आरो बेयाव बे दै बानायनि थाखाय गोबां थामफै ओ थाम्फैफोरा उजिनो थाखाय खाबु मोनो आरोना बे थाम्फैफोरा आरो बे थाम्फैफोरा अरब्लानो मानसिफोरा गोबां बेराम जायो बेसा गोबां दैबाना जायो गोबां दै खहा जायो आरो जों सुबुं फोरनि थाखाय लोगोसेनो बे दैबाना जों बोहै ओ गोबां जिब जुनारफोरा बोहैलांफायो बे सोरो जिउआ गैया जायलाङो आरोना दैबानाखौ गुबैनो दै बानाया जाबाय जोंनि दैमा दैसा लोमसारनायनि थाखाय जायो आरो अखा हानायनि उनाव गोबां फ्राय बांद्राय अखा हायोब्ला
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
बो जों होबथानो थाखाय जोंहा जेबो राहा गैया जाहाथे जोङो गावनि ओ दैबाना जायिनि सिगां जों सांग्रां जाना थानांगौ आरो ना जाहाथे जों जानाय लोंनाय ओ सि जोम मुवा बेसादफोरखौ जाहाथे जोङो दैबाना जुदि जों हमना मोनोबा जेरै दैबानाया जेरै माबा फैगोन माबागोनफोरखौ हमना मोनोबा जाहाथे जों बेफोर गोनांथि जानाय मुवा बेसाद फोरखौ जाहाथे जों लाखानाया मोजां आर ना जेरै औ जों गोबां नुबोदों जाहाथे दैबानाया गोबां सुबुंफोरनि न'खरफोरखौ सिलिंखार खालामखायो नालाय? ओ दैबाना जायोबा जेरै जों ओ गोबां दैबाना जायोबा गोबां सरखारनिफ्राय गोबां ओ मा होनो दैबाना जानाय सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय सरखारनिफ्राय ओ सरकारा मानसि थिन हरो आरो ना? जेरै मो मोनसे फसंथान लानो जाहाथे बे जायगायाव जों सुबुंफोरखौ बेमार आजार जानाय सुबुंफोरखौ थानो थाखाय रैखाथि होनो थाखाय जाहाथे मोनसे जायगा सायख'ना लायो आरोना जों नुबोदोंदि स्कुल कलेजफोराव जा गोजौ गोजौ जायगाफोराव जा ओ दैबाना न बां न' बांनि लोमजानाय सुबुंफोरखौ लानानानै थांनानै बेयाव दोनहनाय जायो आरोना बे लाना थांनायाव माबानायफोरावसो ओ सरकारा सरकाराथ' गासै बुस्थुखौ होजोबनो हाया नाहाय बिसोरनो गोनांथि जानायफोरखौ बेनिखायनो जों सुबुंफोर नावनो बिसोरो ओ खायफाया बबेबा बबेबा समाव जों सुबुंफोरा हेफाजाब खालाम होयो आरोना जेरै स- रकारि सुबुंफ्रा खांफैयो जे दैबाना जानायफोरनि थाखाय माबाफोर हर नोंथांनि आखायाव दोङ्ब्ला हरनो थाखाय जेरै सि जोम खाय फाया ओ जानाय लोंनाय खायफाया सि जोम दोंबा सि जोमखौ हरबाय बिसोरनि गोनांथि जानाय मुवाफोरखौ हरो आरो ना हेफाजाब होयो। रां रु फायाव हेफाजाब होनो हायाबाबो जों मुवा बेसाद जानाय लोंनाय हेफाजाब होयो आर ना
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ मानो होनोबा बिसनाबो गोनांथि जायो नालाय?
नंगौ।
जेरै दै बानायाव दैबानाजों गोबां ओ मोजां मोजांबो जायो आरोना खायफाया मोजां मोजां माबाबो जायो जेरै जाय बुस्थुआव जेरै गोरोन्थि माबा थायो बेफोर सायाव मोजां माबाबो थायो आरोना जेरै आबाद फोथारनो थाखाय मोजां मानो होनोबा बे दैबानाया गोबां हासार माफोरखौ बुथुमनानै लाना फैायो आरोना जेरै बोरै जागायाव दै रानखांनायनि उनाव बोरै जा उनाव बेयाव गोबां हासार जमा जानानै थलाङो आरो ना? बे हासार जमा थांलांनायाव जोङो गोबां आबाद फसल गायनानै जे गोबां ओ मोजां जाहैयो आरोना बेफोर बायसा दैबाना जाखांनायनि माबाफोराव गायोबा। हासार थानायनि थाखाय। गोबां जों जेरै नुनो मोनो दै जा दानि जुगाव गोबां दैमा जिं जिंफोराव तरमुस माबा माबि गोबां बुस्थु जानाय फिथाइ सामथाइ जेरै तरमुस थाइबें गुनहु गायनाय नुनो मोनो आरोना?
नंगौ नंगौ।
थानायनि थाखाय थरमुसफोरा जोबां मोजां जायो। मोजां जानाय बुस्थुखौ ओ बाजाराव फाननानै गोबां मुलाम्फा मोनो आरो मोननायखौ जों नुनो मोनो आरो ना? औ लोगोसेनो नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानबावदों नामा बे दै बानानि बागै?
उम दै बानायाथ' जों सुबुं माहारिखौ जोबोर खहा खालामो। नाथाय उम बुंनो थांब्लाबो बे जों दैबानाखौ उम दै बानानिफ्राय जोङो बारग'नोबो बारग'नोबो हायो। खायफा खायफाया जायहा माने सिगांनिफ्रायनो मानो मोनबो मोनबो गोरनाय बेबायदि बेबायदि सुबुंफोरा दैबानाखौ बिसोरो मिथि मिथिखायो नालाय बिसोरो सांग्रांथिनि थाखाय गावसोरनाव बेनि सिगांनो दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरावसो अखा हाबा दैबाना सोमजियो नालाय बिसोरो दैज्लां बोथोरनि सिगांनो गावसोरनि थानाय जानाय बेफोर बे खौ सांग्रां खालामना लाखिखायो जाहाथे उनाव दैबाना फैब्लाबो बिसोरो गावनि जिउखौ रैखाथि खालामनो थाखाय
औ
नाथाय दै बानाया दै बानायावबो दैबाना जानाय लोगो दैनि गाज्रि गाज्रि लों बेफोरनि थाखायबो बिसोरो जाहाथे दै लोंनायाव गगा मोननाय लोमजानाय बायदिसिनानि थाखाय बिसोरो बिल मुलै बायदिसिनाखौ बिसोरो बुथुमना बुुम बुथुमना लाखायो जाहाथे लोम दैबानाफ्राव मोनब्रबा नालाय बेसोरो बेनिखायनो बेनि सिगांनो बे बेफोर बेसादखौ बुथुम होखाना दोननानै उनाव नांगौब्ला। बिसोरो बाहायो आरो। जायहा फार्स्ट माने दैबाना ओरै बिसोरो जेबो राहा नागिर रा मोनस्लाबा माने बिसोरो सानो मानो बोरै
आंना थानाय बेफोर खायफाया बेफोरदि माने मोनफेर मोनफेरै सुबुंफोरा सोरबाबा जिउ गोमायो सोरबाबा उ उ हाया बादि थांना थांना थानायनिफोरखौ। नागिरनो जोबोद खहा जायो दैबाना दैबानानि जाहोन बेनिखायनो सांग्रांथि लानाया औ नोंथां नंगौ।
गोबां बेराम आजार फैफायो औ औ औ दे होनबा न' नोंथां
औ